औ मा जायामोन?
मा जादोंथाय हारसिंनो हारसिंनो माबा जाबाय। नाङो थ मान नाङा जानांगौ?
होनबालाय आंना प्रब्लेमा माव?
माबोरै जायाथाय हारसिंनो दसेनो
उम गा थाबायबाय थादोंमोनदां?
थाबायदोंमोन आं थट
ओंखायनो।
मैयाबालाय माथ मैयाबो थाबायखाद दों
होमबालाय आंनानो थिग नङा बे।
जानो। मोजां जायाखै खोनाफैयाखै मोनब्रा आं रायलायगासिनोसोबावमोन। मा जाखो सानबाय उनाव नायबाय आाया माथो गैला सा
आं सिरि सिरि थाहाबनायखाय गैखाला बे सानना नायखादोंमोन आं
उम दहायबो बिदिनो जादों सासेजों रायज्लायनाया। दुब्लियाव थांबा दुब्लियाव थांदोंमोन आं।
उम।
उ आब'हा ओंख्रिया मा होनो थारुन बै थारुन पेन्थाया बेखौ संदों। बै माबाखौ मा होनोलै मा होनो एम्फौ लाथानि ओंखारजेन ओंखारजेनबाय जेनेबा एम्फौ लाथाया मोननानै अजा होनो न' अजा होना बिनिफ्राय बे सेकेण्ड बाराव ओंखारनायखौ मा होनो?
आं मिथिया लै।
मिथिया।
नोंबो मिथिया
ओहो
अजाखौल' मिथियोना अजाखौबो मिथियामोन?
अजाखौ खोनाबाय ओमफाय बिनिफ्राय मिथिला
अजाया बे फास्ट ओंखारजेननायखौ होनोबा मोनजेननायखौ अजा होनो जाहैदों।
ओमफ्राय बे उननि ओंखारनायखौसो मा होनोथाय? नोंखौ मिथियो नामा होनना सोंदोंमोन आं नोंनाव।
ए।
मिथिया आंबो मिथिनोसो लुगैदों। मिथिनो लुबैनाय सोंदों आं नोंनाव।
आंनाव सोंना जेब्बो मुलाम्फा मोननाय नङा।
उम ओमफ्राय बेवलाय दागासिनो?
अ।
जिया ना दाथ'आसै।
दादों।
दादों।
उम।
नों दाफैदों ना दायाखै।
आं दानो रोंङालै।
नों दानो रोङा?
दानोखौ रोंगौ किनटु आगर एरनायखौ रोंङा आरो।
ए आब'आथ' रोङो।
बेहा रोंबाय।
इन्दिनिखौलाय इन्दिनिखौ दादों बेयाव ना दायाखै?
इन्दि गैथ'वा।
इन्दिनि गैथ'आ ने?
ओहो बे हाबासो उनाव मा जायो।
इन्दिनिया
माबाथ'खायाखैनो खोमा मा होनो जाजोबथ'वाखैनो खोमा।
इदिनो ओहो
ओम दाबो माबागासिनो दाबो लादों एम्फौआ
एम्फौआ ओम दङ औ ओ
दान मोनफ्रामबो लायो ने?
उम
ससे ससे लागायदेरथारलाय लाङोलै।
ओ आंथ' मेलला लागायफ्राङो हायालै हमथानो हाया।
लागायफ्लांनायखौ ने
ओम
उम
माबाजेनाखै मोनजेनाखै?
मोनदों
बेसे?
माबाल'सो हाबदों सेजौ थामजिद'ल'सो हाबदों।
ए जोबसिगोनबोनो माथो।
ओम थांनाय हराव ओं
माला जोबोथाय।
दंजोबो न'आवनो?
आं न'आव गैया।
न'आव गैया?
माइ गायफैदों होनखाबाय आं।
अ ए ओजोंहायसो ने होमबा?
उम
ओम आंलाय न'आवसो दं नामा सानदां
गैया।
मा मा ओंख्रि संखो?
मैथा ना।
ओम दहायलाय मा मा मोनजाया?
दहायो फुङावहाय मैयानि आलुजों बयलारमोन। ओमफाय आलु फाजा ओमफ्राय दहाय सानसुआव दालि ओमफ्राय ना बाथोन।
मोजां गायनो माइआ गायनो मोजां मोनदों?
मोजां अबबा राननाय रानस्राव
ए इन्ट्रेस्ट नाङा गायनो?
हो?
गायनाय इन्टारेस्ट नाङा?
मोजां नांदों खिन्थु जाया माबायानो। जोंहा हानो नागेरा बारा।
गायनानै माबायदि मोनदों नोंलाय माइ गायनानै माबायदि मोनदों?
बिदिनोसै खस्थ' मोसानायबो बांसिन खस्थ'। ओहो सानानै मोदोम साख्रुबजुबखानायखा एकदम थाबायनो हागुलायि
आंबो सोलोंहैनो सानलायदोंमोन ओमफ्राय थांनाय जायासै ना।
बा एम बेयाव मोदोम साखानानै गायफैनायखायसो बांद्राय जोबथबाव माबा जाबावाखै आं।
उम
नङाबा ओरैनो थाहाबनानै।
मैया सान्दुंबो मोना सान्दुं गो
दिनैबोखा।
मैया आंबा आलिखोनाया हाया हाया हाया मोनलायदों।
किन्थु मैया बोरैबा जासिन थारदों।
मैया गरमबो हयथासार नदों।
दिनै एसे खम मोनदों
दिनै एसे खम मोनदों।
उम
गायो-गायजोब्बाय जोंहा दिनै गायबोजोबबाय।
गाबोन दंबावोसो। गाबोन थांनोसै बेलासे बेलासे।
ए। माबायाव गैबावा गुबुनाव गायबावनाङा?
गैलालै हाला आङो।
हाला?
उमहु
हाला होनबाय।
आं हाला। बेयाव जोबखासिगोन आइंमोनहा।
ए हाला होननानै थानोसै गामियाव गायफैदोब्रा।
जोंनाव गैयालै गैला आङो।
गामियाव गैला?
उम
उम
रबिबाराव माबा दं ना रौमारिया? एन जि अ
माला?
रबिबाराव।
ए
दाक्टारबो फैयो ना?
देवबाराव।
उम
नों फैयो नों फैगोन नाबा जाखो?
उम।
नोंहालाय मा?
माबाग्रा सहि होनानै हरग्रा।
नोंहाबो नायग्रा?
उम
नोंहाबो नायग्रायाव मोनलायबाय होनबा?
मानसिफोर गैयि दाख्लैहाय सोला बायदि मोनदों ओमफ्राय दिनै माबायाव रबिबाराव थांसैबावनांगौनो।
आह बेसेबां हरो?
दाखलिथ' फासखाय एक्स' थाखा लाबोवदों। गोदानखाय।
गोदान खाय।
मिनथावफ्रा औ फुंनिफ्राय थानानै।
उम सोलों सोलोंनाय जाबायब्रा।
ओमफफ्राय रबिबारावबा मा बुस्थु जायो बेखौ मिथिथ'ला।
उम सोलोंना लादो मोजांनो।
सोलों जे माबा नाङा माबाबाथाय थादावबायथाय माबबो ना लेंहरबाय थायो।
ओं।
दान मोनसेयाव खनसेलसो।
खनसेल' ने?
उम
अ खनसे खनसे जायो बेलेगाव फैनांगोन खोमा गुबुन गुबुनाव।
बहा बावल'।
बेहायल'।
ओम
औ लासैसो जागोन ने?
गुबुन गुबुननाव थांदों लासैनो।
ओं
हा
मा खालामनो हागोनसै थांबालाय?
मा खालामनो हागोन‌ हानदां?
उम उनाव मोनथिगोनब्ला उनाव मा खालामगोन आब' मोनहाथ' जोब्बाय।
उम
दाथ' ओरै-ओरैनोसो दंथयोना।
खामला गायगासिनो।
उम खम सोमथाबलायसिगोन बे मानसिया।
उम सोमथाबा जायो।
नोंहालाय? मानसि गुफुरदों नोंसोर आवौ। सिनायला जाबावखायलै। सोलोंला हैनोसौ।
खासेखौबो
आंसो आं होनलायसो ओमफ्राय उनाव ने? आंगौ सिनायासै होनसै।
गोबावजों नुबा सिनायनाय नंलिया जागोनबा बिदि मास मोनसे ओंखारबाय थानांगौबा।
उम साननैल' आरोना बांग्राय माबाद्रायाखै आरो इसे। आन्था
उम आबिदि मोनो।
कक्राझाराव मोसाहैनाय बादि जाबाय आरो।
ए क'क्राझाराव
फोरान फोरानजानाया
अह।
सप्तासे आद दिन।
आददिन?
उम सान्दुङाव मोसा प्रेक्टिस खालामबाय थानाया।
फिथाइखौ मोनबाय ना बिनि फिथाइखौबो। आगैनालाय जाबाय दाबो मोनदोंना मोनाखै?
जायाखै ओहो।
उम आब' सासेलाय आब' गिदिरा न'आव दंङना इबो?
न'-न'आवनो दं।
माइ गायहैयाखै, ना गाया?
गायानोलै मालाय।
ओंखारा?
देहायानो दुरब'ललै बेना।
औ।
लोमजा लुबाय
बिमायालाय?
बिमायाथ' दखानाव। मोनाबासो सौफैखायो।
दाबो सफै बावाखैनो खोमा?
उमहु आदथा। बारो।
दे नों हरदो।
औ।
नों हददो होन्दां।
औ औ हरसै। दानहरदो।
जाबावाखै दानबाबो।
दानजायासै?